औ औ खोनादों हेल औ औ खोनादों
ए मा खालामदों नै आं ओरैनो खबर लानो फन हरदोंमोन
अ आंबो दङ नै ओरैनो
ए माबोरै खबरफ्रालाय
खबराथ बरथमान मोजाङैनो दङ
ए
ओमफ्राय माबाफोर सोंनोमोन
सोंनाया माखौ सोंनांगौ र ओमफ्राय नै दा माबाना गायनाय फुनायनि सम ना गायनाय फुनाय जोबखांबा माबा माबाफोर थाङना थांखिफोर दं नामा जोबखांनायनि उनाव
थांखियाथ दङ बिदिनो आं थांखि होनोबा आंनि जिउनि थांखिखौ आं बुंनो सानदों आरो ना
ए दे खोन्थाना होलाय एसे आं खोनासंगोन
अ जेनेबा आं दा बुंनोसै बयहाबो मानसि हानो जेनेबा गाव-गाव-गाव गावबागाव मोनसे मोनसे जिउनि थांखि थाखायो आरो जेनेबा थाखानांगौबो आरोना बेनि गेजेरावनो सोरनियाबा जाफुङो सोरनाबा जाफुङा ओमफ्राय उन्दै-उन्दै समाव थांखि लानानै जाफुं ओ जाफुंनायानो जाफुंहोनायानो जोंनि थांखि जानांगौ आरो बेफोरबायदि थांखि गैयाब्ला नों संसाराव हालाय हाफाय जानांगोन आरोना बयहाबो बिदि थांखि थाखानांगौ नालाय ओमफ्राय दा आंनि जिउनि थांखि आं बुंनोसै आंनि जिउनि थांखिया जाबाय सासे मोजां जि दाग्रा जानो साननाय आरो
ए
मेट्रिक आन्जादखो पास खालामखांनानै आङो ओम आं सासे ओ जिनि जेनेबा ट्रेनिं लानानै आङो अइभिंआवहाय ट्रेनिं लानानै आं मोजां जेनेबा जि दानायखौ आं पास खालामनो सान्दों आरो बेनि उनाव
ए
आं गंसे जेनेबा अइभिं खुलिनानै बिदिनो जि दाग्रा अइभिं आं बानायनो बहुद थांखि दङ आरो माने आंनियाव ओमफ्राय ओ माखासे ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ओरैनो ओ बेखार जानानै थानाय सुबुंफोरखो आं गासैखौबो बे अइभिंआवहाय माने जि दानो फोरोंनो ओ बहुद गोसो जायो आरो आङो ओंखायनो आं बेफोरबायदि जाहाथे रावबो बेखार दाजाथों रोंनानै थाथों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरानो जेनेबा जि दानायफोरावहाय गासिबो आखा फाखा जानांगौ जों जि दायाबोला जोंनि बर'नि हारिमु आसार खान्थि बेफोरो लासैनो गोमालांगोन बिनिखायनो आङो उम एफोरबायदि थांखिखौ आं सानसेबाबो आङो जाफुंहोनो गोसो दङ ओमफ्राय जाहाथे बयबो रोंनानै थाथों इयुनाव आरो गासैबो इदिनो नों रोङैखौ आं-आं रोङैखौ नों जों बयबो फोरोंलायनाय अनलायनाय थायोब्लासो जोंनि गासैबो
साननाय थांखिफोरा जाफुंहैनो हागोन। आं बेखौनो आंनि जिउनि थांखि होननानै आं बेखोनो साननानै लायो आरो। ओमफ्राय आं दा नोंनियावबो खोनासंनो लुबैदों नोंहा माबाफोर ओ जिउनि थांखिफोर दं नामा?
जिउनि थांखियाथ' दङ'मोन आंहाबो दंनाया ओमफ्रायो बिदिनो दामानि आं आङो ओ एसेब्लाबो मोनसे थि थांखि लानानै जेबो सानथ'वाखै आरो एसे उनावहाय आङो मोजां सानगोन होननानै दा जेबो साननानै मोनथ'वाखै आरो। ओमफाय आंहा दा एसे उसुबिदायाव दं नालाय साननैसो थानानै एसे उनावहायसो आंबो मोनसे मोजां थांखि लानो सानदों आरो।
उम ओमफ्राय आं नोंनावहाय मोनसे सोंबावनो सानदों अ नोंखौ जेनेबा न'खर फोसाबनायाव आरो माखासे बेजों लोगोसेनो ओरै न'नि सोरगिदिं ओ बाउन्डारि फोराव माखासे बिबार गायनाय ओ फिफां फुलि गायनाय बिदिनो बुहुद मोजां मोजां बिबारनि बायदिसिना बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिबारनि ओ गायनायफोराव नोंहा बेफोराव माबायदि गोसो जायो?
बिदिखौथ' आं बिराद गोसो जायो ओमफायहाय मावोबो आङो ओमफाय ओरैनो जोंनि न'नि सोरगिदिं बाउणडारिफ्राबो दा मानि इसेबां मानि मोजां नंथ'वा ओ मोसौ बोरमा हाब हाबनो हायि बिदि मोजां बाउणडारि होनानै बिबार गायजोबनानै बेखौ बिराद जोथोन लानानै समायहोनो बिराद थांखि दं आंहाबो ओमफाय दा मावनांगौ एसे दंबावो। गासिबो साजुबाखैना नालाय सम सम थाथ'यो आरो। दा एसे एनै मावो बिदिनो जाजोबाखै आरो आंना थांखिया दाबो।
दे बिदिनो बिदिनो गाव गाबागाव थांखि थायो नालाय नों थांखिखौ जाफुंहोनो हाग हायोबासो बयहाबो ओ गोसोनि साननायफोरखो ओ जाफुंनाय बायदि मोनो। दिनो नोंबो नाजाबानो जाबाय माखासे न'खर साजायनायफोर बेफोरखो मोजाङै माबालांनो नाजाबानोथ' जाबाय आरो
औ
ओमफ्रायो
ओमफाय दालाय माथो मावगोन
मावनायाथ' दा जेबो मावथ'नो सानाखै दङ ओरैनो
नोंहा मालाय जि दानायाव मुखुब जानानै थायो जि दानायाव आखा फाखा जाबाय बायना
जानायालाय जाबाय होनबाबो माने एकदम जाबावनो गोसो जायो आरो
गोदो जों
बेखौनो बिमा बिफायानो जोंखौ बेखौनो फोरोंबाय फरायनायजों लोगोसे बेबो था खानांगौ बे गैयाबा जाया ओंखायनो जों गासिबो बेफोरखौ सोलोंना लानाया गोनां साननानै जों बे बेखोनो सोलोंनानै लाबाय नालाय ओंखायनो दा बेफोरखौबो जों लांफा नो लुबैयो आरो
औ मोजाङानो बेबायदि जिउआवहाय बयहाबो मोनसे मोनसे थांखि लानानै थांखिखौ होसोनो हायोबा थांखिखौ जाफुंहोनो हायोबा बिराद गोजोननाय गोग्गा नाय मोनो आरो जों जेरै जों दा जि दानाय खौ रोङा नोंहा रोङो नों जोंनो खोन्थागोन फोरोंगोन जोंबो रोंलांगोन बि दिनो नोंनि मावनाया जाफुंसार जायोबा बयबो नोंखौ मुं नोंहाबो मुं मोनगोन जोंबो नोंनि थाखायनो मुं मोन फागोन रोंनायनि बेबायदि जायो आरो
उम जायो
ओमफ्राय नोंसिनिथिं माबोरै बोथोरफ्रालाय
बोथोरा दायोथ' एसे गरम जानानै दङ
ए सान्दुं दुंदों नामा
सान्दुं दुंदों औ
ए जोंथिं सान्दुङानो दुंथाराखै अखायानो अखा सामफ्रामबो अखा
अ बिदिनो आरो दा दालाय माथो होनबावनो
उम ओमफाय खबरफ्राथ' मोजांखादा उम
जोबबाय
एसे उनाव खबर लाफिननोसै होनबा दिनैहाय दोनथ'सै खोमा दे
अ दे जागोन बिदिबा गोजोन्थों बिनानाव सिम औ